हेल' हेलौ हेलौ
हेलौ नोंथां।
औ
खोनादों ना नोंथा?
औ
ओ ओ नोंथाङा दाथ' बे मोनानि समाव मा हाबा मावदों नोंथां?
जानानै
नोंथांनिया- बे नेटफ्रा प्रब्लेम नामा नोंथां आं मोजां खोनायाखै
माने नै दानि बावैसो जाखांनानै जिरायना दं आरोखि
अ नोंथां औ खोनादों नोंथां मा ओंख्रि जागोन नोंथां?
उ ओंख्रिया माबासोमोन जोंना सबाय बिमा फजा ओमफ्राय ना बाथोन सोमोन।
अ नोंथां मोजाङानो माथो नोंथां
नोंथांङालाय दा माथो खालामगासिगोन बे मोनाबिलि सम?
आं बे हरनि समाव नोंथां आङो माने ओ एसे मोब्लिबाबो जोंना माने लाइनाबो गैया बेनिखायनो आङो सिथ्लायाव जिरायनानै दं नोंथां नै बार जागासिनो।
मोनानि जानाय आदारखौ
खोनायाखै नोंथां आं- औ नोंथां आङो मोनानि जानाय आदारखौ औ जाखांबाय।
अ मा ओंख्रिमोन नोंथा
नोंथां जोंनाबो ओंख्रियानो बारा मोजां नङा माथ्र माने ओ माबासोमोन लावसोमोन नोंथां-
औ लावजों मा अ एसे गोथावानो।
औ नोंथां दा दैज्लां बोथोरबो ना नोंथां ओंख्रिफोरखौबो मोनबाय थानो हाया बेलेग बेलेग बेनिखायनो बेजोंनो जानाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथांना खबरा बोरै?
खोनायाखै नोंथां
नोंथांना खबरा बोरै?
अ नोंथां आंना खबराथ' दासान्दि गेजेरावनो नोंथां नोंथांनि ओ नोंथांनि खबरालाय माबोरै?
आंनाबो बिदिनो आरो गेजेरावनो दंथ'यो।
अ अ नोंथां बिदिबाथ' मोजाङानो नोंथां नोंथाङाथ' दा बे मोनानि समाव ओ नोंथाङा जानो हागौ जेबो हाबा मावला जानो हागौ नोंथां?
ओहो ओहो दसे थागोन दानो उन थ'वा नोंथां आं माने लामायावसो बार
औ नोंथां नंगौ नंगौ माने दैज्लां बोथोरबो ना दसेनो मालाबा अ खा हायो मालाबा बिदिनो गरमबो जायो।
औ नोंथां
उम बिदिब्ला नोंथां आङो नोंथांजों माने मोनसे ओ हाबानि सायावसो ओ माने आयदानि सायावसो साव रायनो थाखाय बे ओ कल लाइनखौ हरनाय जादोंमोन नोंथां
औ औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों
नेटवर्कआ प्रब्लेम नामा नोंथां अ दासो खोनादों नोंथांनिखौ। औ माने आङो नों थांजों मोनसे आयदानि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
अ सावरायनो हागोन दे
अ नोंथां नोंथाङा दाथ' ओ उन्दुथ'खाया ना नोंथां?
अ ओ आयदायानो जाबाय माने ओ जोंथ' जोंनाव आजिखालिथ' आथिखालाव माने बयनावबो बयनिबो न'खर आरो बयनिबो आखायाव माने गंफा गंफा जानबुं थ' जोङो बर'आवथ' जानबुं बुङो जेनबा मबाइलाथ' बयनिबो आखायाव गंफा गंफा थाखायो नंगौना नङा नोंथां?
उम नंगौ
औ आङो माने नोंथांजों बे ओ जानबुंनि एबा मबाइलनि सायावसो माने ओ सावरायनो गोनां खोथा दंमोन नोंथां।
औ
नोंथाङा बिदिब्ला आंनो बे जानबुं ओ एबा मबाइलनि सायाव फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां
अ नोंथाङा बिदिब्ला दे आंनो एसे फोरमायना होलाय
नोंथाङा माने आंनाव जानबुंनि बागै एसे सोंदों आरो
औ नोंथां ओं जों माने बेजों मा मा मदद मोनो बेजों मा मा खामानि मावनो हायो
होनोबा आजिखालि बयनावबो थाखो जा गंफा गंफानो
औ नोंथां
गुबुन जायगायाव माबाफोर जानो माबाफोर माबाफोर जानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो
औ नोंथां
गुबुन जायगायाव थानाय खालामनो हायो आरो
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां।
गुगोल पेखौ माबोरै बाहायगोन जानबुंनि दारै
जानबुंनि दारै जों सहायबो मोनो माखासे नस्थ'बो जायो।
औ नोंथां
खोनायाखै नोंथां नोंनिखौ बारा मोजाङै क्लियारै खोनानो हायाखै।
खोनाबाय नोंथां।
औ दासो खोनाबाय नोंथां।
खोनादों ना खोनायाखै नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
अ नोंथां मा मा जाखो नोंथां ओमबा नोंथांनि माथोखौ मोजाङै खोनानो हायाखै नोंथां।
हेल नोंथा खोनाबाय?
खोनादों नोंथां।
हेलौ
औ नोंथां खोनादों।
औ औ दासो खोनादों माने ओं
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां
उम नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जानबुंनि सोमोन्दै इसे
औ औ हागोन जानबुंनि दारै जों माखासे सहय मोनो आरोखि थारमाने गुबुन जायगाव मा जानो मा जाया बेफोरखौ जों जानबुंनि दारै नुनो मोनो,
औ नोंथां।
आरो जों जामुंनि दारै गुबुन जायगायाव थानाय बेफोरखौ जों खबर लानो हायो।
औ नोंथां।
आरो माने जों गुबुन जायगायाव मा जादों मा? ए बेनो जों नायनोबो हायो।
औ नोंथां माने ओ जोङो माने जानबुंनि गेजेरजों माने ओ जेनेबा सासे सुबुङा गोजान दाबसे जायगायाव दंहैब्ला माने जों जानबुंनि गेजेराव माने बे बे सुबुंजों जोङो हरखाब माने
मिथिनो मोनो आर
हरखाब बेजों माने ओ बिबुंथिखो जों लाखिनो हायो आरोना नोंथां?
औ औ नोंथां।
औ नोंथां ओ मिथिनाय बायदिब्लाथ' ओ जोङो जेनेबा आथिखालावथ' गोबां ओ गिदिर गिदिर जाथायफोर जाबाय थायो नोंथां। ओ बेफोरबायदिनो जानबुं थानायजों लोगोसे जोंनि मबाइलफ्राव बेफोरबायदिनो ससेल मिडिया पेट प्लेटफ्रमावबोथ' थायो नोंथां जेरै इउटुब बायदिसिनाफ्रा इउटुब फेसबुकफ्रा
औ नोंथां औ
जानबुंजों लोगोसे जों माने बेफोराव जोङो जानबुं लानायजों लोगोसे माने बेफोराव जोङो ओ नायोब्ला माने दाइरेगै जों नुनो मोनोदि जे ओ ओरै अबे जायगायाव मा जालायदों बेखौथ' जों नुनो मोनो नोंथां जानबुंनि गेजेरजों। बेनो मोनसे रादाब बिलाइफोरखौ जों माने गोख्रैनो जों माने जानबुंनि गेजेरजों मोननो हायो।
औ नोंथां औ
बवा माबा मोनसे जादोंबाबो जों माने जानबुंनि गेजेरजों मिथिनो हायो जोङो ओह दाख गोजान जायगाफोराव खामानि मावहैबाबो माने जोङो न'खरनि सुबुंफोरजों एबा न'खरनि मानसिफोरजों जों रायज्लायहरनो थाखाय जोङो माने गोदो दोनि समनि बायदि माने जोङो लाइजाम लिरनो माने गोनांथि गैला नोंथां आथिखालाव
औ औ
माने जोङो जानबुंजोंनो माने लोगो लोगो जोङो जोङो माने खोथाफोरखौ जों फोरमायलायनो हायो नोंथां मोजां गाज्रि खोथाफोरखौ आथिखालावथ' जोङो बुंनो थाङोबा फ्रायनि आखायावनो माने ओ जानबुंफोरा बयनिबो न'खरफोरावनो दङ नोंथां नाथाय ओ गोद दोनि मुगायावथ' बिदि गैयामोन नोंथां ओह जेनेबा जानबुंखौथ' गोजाननि खोथा गोदोनि मुगायाव माने ओह लाइजामखौनो जोङो लाइजाम लिरनानैसो जों हरनो गोनां जायोमोन नोंथां बे लाइजामा माने मास मोन ए से सेदानबो लानो हागौमोन बा सप्तासे बा ओ बिदिनो सप्तानै
औथ
दानि मुगाजों गोदोनि मुगाजों नायोब्ला माने बेनोदि लाइजाम सहैनो गोदोहाय। गोदो मुगायाव माने सप्तासे सप्तानैै बिदि नांगौमोन नाथाय दानि मुगायाव माने बे जानबुंनि गेजेराव स्तासे सप्तानैनि गेजेर बे माने सप्तसे सप्तानै लायोमोन दानि नाथाय दानि मुगायाव जोङो माने जानबुंनि जुरै माने जोङो से मिनिट एबा सेसे सेकेन्डफोरावनो जोङो माने
मिथिनो मोनो आरोखि
औ मिथिनो मोनो नोंथां लोगो लोगो माने खबरफोरखौ जों लालायनो हायो मोजां गाज्रि
औ
जानबुंङाथ' जोंनि थाखाय साना नायोबा मोजाङानो नोंथां साननानै नायोबा माने मोजाङानोखा नोंथां ओ जाय सुबुंफोरा माने जानबुंखौ मोजाङै बाहायनो रोंदों जानबुंजोंनो बिसोर बिथांमोना माने मबाइल फनजोंनो माने बिसोरो रां रुफाबो खामायनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां
औ दं
आरो जायफोरा ओ मोजाङै बाहायनो रोङाखै बिसोरो माने ओ बिसोरो बे जानबुंजोंनो गो गोदोसोनानै थानायखौबो नुनो मोनदों नोंथां
औ
दानि लाइमोनफोरनि आखाइफ्रावथ' फ्राय ओ जोङो जानबुंफोरखौ जों नुनो मोनखायो नोंथां माने दानि लाइमोन फ्राइ माने ओ जाय गोरों गोरा सियान सुबुं लाइमोनफोर बिसोरथ' ओ जानबुंफ्राव बांद्राय गोदोसोनानानै थाया नोंथां ओ बेफोरबायदिनो माने मोजां मोजां गोदो माने जानबुंफोरखौ इउस खालामो बा बाहायोब्लाबो माने बिसोरो ए मोजां मोजां जिनिसफ्रावसो माने मोजां मोजां प्लेटफर्मफ्रावसो माने बिसोर बाहायो नोंथां नाथाय माखासे सुबुं माने बुजिनो रोङै सुबुं लाइमोनफोरा माने बेफोरबायदिनो जानबुंजों माने बिसोरो बाहायजानाय बायदिखौ जों नुनो मोनदों नोंथां
औ औ
औ नोंथां माने ओ जानबुंङा ओ जोंनि थाखायथ' मोजां नाथाय खायफा सुबुंनि थाखाय माने गाज्रि नोंथां
औ मोनथाम
औ नोंथां नोंथाङाबो एसे ओ फोरमायनो हाबावगौ नामा नोंथां
जानबुंनि बागै
औ नोंथां
औ आजिखालि बयनावबो थाखायो उन्दैनिफ्राय बिमा बिफानाव गासैनावबो
औ नोंथां
जाय सुबुङा बाहायनायाव बे सुबुङा मुलाम्फा जायो मखौबो जाय सुबङा बाहायनो रोङा बियो जानबुंजोंनो
औ नोंथां
आजि खालि हायानो बुंजायो जामफुंसो बाहायजायो आरो माने जामफुंखौ बाहायनो रोङा आरो
औ नोंथां
मानो बुङा आजिखालि उन्दैनिफ्रायनो गासिनावबो मबाइल थाजोबो बेफोराव गथ'फोरा गेम गेलेनानै बिदिनो माबामाबि जथुब बिदि नायनानै माने सम बारहो हरो आरो नायनानै
औ नोंथां नंगौ
जामबुंजोंनो माने बिसोरो उल्थासो बाहायजाफिनो आरो माने जामबुंखौ बाहायनो रोङा आरो आरोखि आजिखालि मानसिफोरा फ्रायानो आरो बिदि फ्राय सुबुंफोरानो
हेल' नोंथां
औ नोंथां
नोंथांनि माथोखौ बांद्राय मोजां खोनायाखै नोंथां
अ नोंथां आंनाव मोनाबिलि सानना नेटआबो एसे प्रब्लेम जायो
ओ जोंनि थ' जों खोनानो मोननायावथ' जानबुंफोराबो माने ओ जानबुङाथ' जानबुं नोंथां बेनो बिदिनो गोबां जानबुंबाबो माने बेलेग बेलेक था टाइपनि माने इलेकमेक किसिमनि माने गुबुन गुबुन जानबुंखौबो जोङो मिथिनो मोननाय जायो नोंथां
औ नोंथां औ
ओ गोबां बेलेग बेलेग आयदा एबा बेलेग बेलेग कम्पानिनि मानि जानबुंफोर ओंखारो खायफा जानबुंफोरा माने बेफोरबायदिनो बेसेन गोसा नाथाय
औ
बेफोर जानबुंखौथ' गैजा रोङै सुबुंफ्राथ' जों बायनानै लानो हाया नोंथां
औ नोंथां औ
थाखाय माने ओ माखासे ओ फिसा फिसौ